हेल' औ नोंथां खुलुमबाय।
अ गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय बावहरनाय थाबाय नोंथां।
औ नोंथां।
ओ दा आङो जोंनि बर'नि जानाय लोंनायनि सोमोन्दै एसे सावरायनो नि थाखाय कल खालामदोंमोन नोंथां।
औ नोंथां औ हागोन नोंथां। नोंथाङानो सावरायग्रोदो नोंथां।
हेल' नोंथां। खोनादोंना नोंथां? हेल' । हेल' नोंथां। हेल' नोंथां। खोनादोंना? हेल' हेल' नोंथां मो
जोंनिया बर'फोरा
औ औ खोनाबाय दे नोंथां खोनाबाय ।दा जोंनि बर'नि गुबै दा जोंनि बर'नि गुबै जानाय आदारखौ जुदि जों बुङोब्ला ओ जोङो ओंखामखौ होनजायो ।माने ओंखामखौ जोङो सामफ्रोमबो बर'फोरा जायो। दा बेनिफ्राय ओंखामजों जानाय जोंनिया गोबां ओंख्रिफोर दङ जेरै सबायजों साम' ओ, अनलाजों दाउ, नारजिजों अमा। नाफाम लाथाय एम फौनि ओंख्रि ओ‌ मैथा जोंना गोबां बायदि बायदि। जोंना बर'फोरना ओंख्रि दङ। दा बेफोरनि मादाव गासिखौथ' बुं जोबनो हानाय नङा ।दा आं मोननैसो बुंना होनोसै दा जोंनिया बर'फोरा ओ जानाय लोंनायाव जोंनिया बैसागु फोरबोफोर फोर फोरबो जायो। जायोब्ला बेयाव खाजा जायो ।बे खाजायानो जाहैबाय जोंनिया गोखा गोखै जानाय जों बे गोखा गो खैखो जानायखौ जोङो बोसोराव खेबसे माने जोंनि देहाखौ मोजां खालामनो थाखाय माबाफोर बेराम आजारफोर दङ ब्ला बेफोरखौ ओ जानगार खालामनो थाखाय जोङो बे गोखा गोखैखौ संनानै जायो आरो। मानो होनना बुङोब्ला जोंनि बै गोखा गोखै मैगङाव जोङो सेजौ दाइनथा जोङो बायदि रोखोमनि मैगं थाइगंफोरखौ खानानै जोङो सङो ।दा बैफोर मैगं थाइगंफोराथ' जोबोर मोजां जों बुंजायो मा आरो बैफोर मैगं थाइगंफोरखौ जोंनि बर' सुबुंफोरा हाग्रा बंग्रा बायदिफोराव खाथिंनानैनो ओ लानानै फैयो ।आरो संनानै जायो । दा बेफोर मैगंफोरनि मादाव गोबां मैगं दङ जाय खौ आं बुंख'जोबनो हानाय नङा । दा अब्लाबो मोननैसो मुंख'नो नाजानोसै। दा जेरै मानामुनि, मानथिगालदाब अन्थाइ बाजाब जारि, नेरसोन, दिंखिया ओ आरो- दा गोबां दङ ।आं मावख'जोबनो माने गोसोआव फैस्लाबाखै बेबायदि बेबायदि जोंनिया माने खिफि बेन्दोंबो दङ ।आरो ब्राह्हि बायदिसिना बेबायदि गोबां मैगं थाइगं दं ।जायफोर मैगंफोरा माने गावनो गाव गोबां बेसेन गोनां माने गोबां गुन गोनां जायखौ जायोब्ला जोंनि देहा देहा सोलेरफोरा माने गोबां मोजां जायो आरो। बेमार आजार बेमार आजारनिफ्राय जों बारग'नो हायो । दा बेैफोरबायदि मैगं थाइगंखौ जोंनि बर'फोरा बैसागो बोथोराव जोंना सं संनानै जायो आरो दा बेनि उनाव जोंनिया लाथा एम्फौनि ओंख्रिबो दङ। जेरै लाथा एम्फौआ जाहैबाय जोंनि बर'फोरानो फिसिनाय मोनसे एम्फौ जा जायखौ जोंङो इन्दि बिलाइ जोहोनानै फिसिनाय जायो। बे एम्फौफोरा इन्दि बिलाइ जायो खारुं बिलाइ जायो आरो औ आरो बेबायदिनो बर'फोरा जेरै बर' आइजोफोरा ओ। बे लाथा एम्फौखौ फिसिनानै बेनिफ्राय जों फिथोबबो मोनो। आरो बेनिफ्राय जोंङो एम्फौखौ बख'नानै बेनिफ्राय जों बायदि रोखोमनि ओंख्रि फोर संना जायो। जाय जोबोर गोथाव जायो जों ङो जोंनि मोनसे नागार हायै ओंख्रि दा जोंङो लाथा एम्फौखौ बायदि रोखोमनि संनो हायो दा मोनसे जाहैबाय सिंग्रि मिखिजों सङो दा सिंग्रि मिखिया मोनसे मै था बायदि एसे गोखै जायो आरो। बेजों जोंङो
ओंख्रिबो संनानै जायो मालाबा ओरैनो भाजाबो एवनानै जायो। बेबायदिनो लाथा एम्फौखौ जोंङो बायदि मैगंफोरदो मैगंफोरजोंबो संनानै जाबावो। दा बेबो मोनसे बर'फोरनि एंगार हायै ओंख्रि। दा बेनिफ्राय जोंनिया दंबावो ओ नारजिजों अमा नार्जिजों अमाया जाहैबाय जोंनि बर'नि ओ जोंनि न'निनो फोनाय फाथो फाथो बै फाथो बिलाइखौ जोङो फोराननानै बिनिफ्राय जोङो नार्जि बानायबाय। बेनिफ्राय अमा बायना लाबोबाय बेनिफ्राय जोङो बायदिसिना मस्ला मस्लि सामब्राम बायदि होनानै जोङो नारजिजों अमाजों संबाय बेनो जों बर'नि मोनसे ओ बर'नि मोनसे मोनसे समायना ओंख्रि माने गोथाव ओंख्रि बेनो जाहैबाय जोंना नारजिजों अमा। दा बेबायदिनो जोंना ओ मुंख'ब्लाबो मुंख' हायै बेबायदि गोबां ओंख्रि दङ। दा आं नोंथांखौ जोंनि बर'नि ओंख्रिनि बागै एसे जानाय बर'नि जानाय फोरनि बागै एसे फोरमायनो थाखाय खावलायनाय जाबाय नोंथां।
औ नोंथां ओ जोंङो बर'नि दोरोङारि ओंख्रिफोर होननानै बुङोबा जोंहा गोबां बर' हारिया मोनसे जौगानाय हारि नङा होनबा नोंथां जेरैहाय जोंहा आंगो हारिमु दं आरो जेरैहाय मोसानाय मेथाइ खननाय आरो आंगो दामजुफोर दङ जेरै दामग्रा देग्रा खाम सिफुं जथा आरो जोंहा आंगो माखासे राव दङ। औ जेरै जों बेबायदि जों आयदायाव नङा होमबा नोंथाङा
औ औ।
नङा होमबा नोंथां आङो जानाय लोंनाय होननानै बुङोबा जोङो गोबां रोखोमनि मा होनना बुङो जोंनि हारिमुवारि जानाय जोंहा मिथिसार जानाय माखासे जि आइ टेग मोनखानाय बेफोरबायदि दं नङा होमबा नोंथां आङो लोंग्रानि बेलायाव जोङो बेखौनो मोननो हायो जेरैहाय जोङो जौ गोरान आरो माइब्रा जौ बिदै बेफोरखौ जोङो लोंनायनि बेलायाव बुंनो हायो।ऋ बेफोरखौ जि आइ टेगबो मोननो हाखानाय नङा होनबा नोंथां थिग बेबायदिनो जोङो ओ फोरनि बेलायावबो जोंहा गोबां दङ जेरैहाय जोंनि आंगो जामुङाथ' जोंहा ओंखाम जाबाय आरो बेजों लोगोसे जोङो माखासे ओंख्रिफोर जाफायो बेफोरनो जोंनि दोरोङारि ओंख्रिफोरानो जाहैबाय जोंहा अनला ओंख्रि नङा होनबा नोंथां आरो नारजि ओंख्रि आरो बेबायदिनो नाफाम ओंख्रि जोङो बेफोरो जि आइ टेग मोनखानाय। बेबायदिनो जोङो
नोंथाङाथ' गोबां ओंख्रिफोरनि सोमोन्दैबो खिन्थाबाय आङो दा नोंथांनो जोंनि दोरोङारि बे ओंख्रि नारजि ओंख्रिना बेनि सोमोन्दै सुंद फोरमायनो सानदों ओ जोंहा नारजि ओंख्रि होननानै बुङोबा जोङो बेयो मोनसे बरनि दोरोङारि ओंख्रि आरो जोङो बेखौ ओ नारजिखौ बबेनिफ्राय मोनो होननानै बुङोबा जोङो बेखौ जों जे आबाद मावनाय जोंनि फाथो आबाद बेनिफ्राय जोङो मोननाय जायो ओ फाथो आफादनि जे जोंहा बिलाइ दङना बे बिलाइखौ जों खौनो गिबियाव खानानै लाग्रोनाय जायो बे खानानै लानानै फोराननाय जे जोंहा नारजि ओह। फाथो बिलाइ गोरान बेखौनो जोङो नारजि हिसाबै जानाय जायो जोंहा नारजिया ओह गोदै या गोखै मोननै रोखोम ओ गोदै आरो गोखा मोननै रोखोमनि थायो जायफोर बिथांमोनहा गोखाखौ बांद्राय जानोहाया अब्ला जोङो ओ फाथो गोदैखौ जोङो बा नारजि गोदै खौ जोङो होदेरनानै जानाय जायो आरो बेबादिनो जोङो संनायखौ माबोरै सङो होननानै बुङोबा जोंहा नारजि ओंख्रि संनायाव जोंहा खारदैनि गोनांथिथार जायो ओ बे खारदैखौ बबेनिफ्राय मोन नो होननानै बुङोबा जोङो थालिर बिलाइ बा जोङो ओह बेबायदिनो थालिर बिलाइख सावनानै बिनि हांगारखौ बा थालिद गांखंफोरखौ फोराननानै सावनानै बिनि हांगारखौ जों ङो दैजों गलायनानै जोङो ओह मोजाङै सरोबा बा मोजाङै गोहोैयोबा जोंङो खारदैखौ मोननो हायो थिग बेबायदिनो जोङो बेसर जिगाब आरो सिबिं जिगाब बेखौबो जोङो सो सावनानै बेनि हाथफ्लाखौ जोङो दै सारस्रोननानै जोङो गथा गथा लाददु बानाय नायनानै दोननाय जायो जाहाथे बेखौ गोबाव सम बाहायनो हायो थि बेबायदिनो नांगौ समाव बे ओ हाथफ्ला खौनो सिफ्रुनानै दैजों मोजाङै गो ओ गलायनानै आरो बेखौ मोजाङै गोहो नानै बा सरनानै जोङो बेखौ ओ जोङो ओद मा होनना बुङो नालेंखर खलथाजोंबो जोङो सरनो हायो आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन राहाजोंबो जोङो बेखौ सरनोहायो बेबायदिनो बेखौ सरनानै गोगो खालामोब्ला जोङो बेखौनो खारदै हिसाबै बाहायो आरो जोङोज जेब्ला ओंख्रि संनाय समाव जोङो खारदैया गैसवाबा खारदै गैबाय बायाबा जोङो हाथाइनिफ्राय बाय बायनानै मोननाय जे जाजाग्रा सदा बे सदाखौ जोङो बाहायनाय जायो बेबायदिनो जोङो नारजिजों अमा संनोब्ला जोङो गिबियाव अमा बेदरखौ जोङो एवथ्रमनानै लाग्रोनाय नागौ बिनिफ्राय जोङो बेखौ माखासे ओह। मोनसे जायगाफोराव जोङो दोननो नांगौ आरो बे मोनसे जायगाफोराव दोननानै जोङो बेख खौ ओ। सारायखौ जानफिननांगौ आरो जानफिननानै जोङो नारजिखौ ओ खारदैजों बा दै इसे होनानै मोजाङै दैजों आरो खारदै लगायनानै जोङो नारजिखौगोबाव सम रुनो नांगौ बिनि सिगां जोङो बे नारजिखौ सोमनानै मोजाङै सिफ्लेनानै सुग्रोनो नांगौ जाहाथे बाव मैलाफोरा थाया ओमफाय बेनि उनाव जोङो ओ सुखांनानै जोङो बेखौ नारजिखौ जोङो रुग्रोनो नांगौ आरो बे रुनानै जोङो सागं एबा दालि खादाजों मोजाङै साग्लिनानै जोङो दोखो दोखो बा जोङो साग्लोबनो नांगौ आरो बेदि बिनि फिनि उनाव जोङो माहोननानै बुङो जोङो सग्लि खांनानै जोङो बेखौ माखासे सम ओ साग्लिनायनि उनाव जोङो जे मा मोनसे जोंनि बे बेदर एवथ्रुमनाय बा बे बेदरखौ जोङो एवथ्रुमालासिनो जोङो दायरेकबो एवनो हायो जे एवखांनानै जोङो दायरेक नारजिखौ हरनो हायो बा जोङो एवथ्रमनानबो दोननो हायो एवथ्रुमनानै दोनाबा जुदि जोङो ओ नारजिखौ जोंङो रुखांनायनि उनाव साग नानोय जों बेदरखौ एवनो हायो बेदरखौ बेबायदिनो सामब्राम बानलु मस्ला मस्लि होनानै जों। ङो एवथ्रुमनो नांगौ बेनि उनाव जोङो नारजिखौ हरनो नांगौ ओ बेबायदिनो जोङो माख माखासे गोबाव सम गोदौ होनोनानै बाव माखासे मस्ला हारिनि लाइफांफोरखौ होनोनांगौ जाहाथे मोजां। मोदोमो आरो गोथावसिन जायो बेनि उनाव जोङो ओ। बेखौ साखिनायजायो जे। बेयाव संख्रि बा माखासे होनो गोनांफोरा जोंहा थि जादोंना जाय खै बिनि उनाव साखिखांनानै। ओ साखिनायो मानि जों जानायनाय आरो जानायखांनानै बा साखिनानै बेखौ जों खांनाय जायो बेबायद इदिनो नोरजिया मोनसे ओंख्रि महर मोनो आरो जोङो बेखौ ओ जायोबा जोबो मोजां मोनो आरो जों। जोङो बेखौ फ्राय जोङो मा ओ अमा मेजमफोरजों जायोबा साबसिन जायो आरो नङा होमबा नोंथां थिक बेबायदि नाफ ओख्रिय जोंनि दोरङारि ओंख्रि बेखौ नानिफ्राय बानायनाय जायो आरो बियो जानायाव जोङो बाथोन महराव जानाय जायो आरो नोंथां साबायखर थाबाय नोंथांजों सावरायनानै मोजां मोनदों नोंथां साबायखर थाबाय माखासे ओंख्रि बा दोरोङारि ओंख्रिनि सोमोन्दै फंबाय औ गोजोनथों